हेलौ
खोनादोंना नों
हेलों
औ खोनादोंना नोंथाङा? औ ओ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ
औ नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
मोनसे
खोनादों ना नोंथाङा? खोनादों ना नोंथाङा? हेलौ
हेल
खोनादों ना नोंथाङा?
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ आं खोनागासिनो।
अ अ ओ नोंथांनो आ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जोंनि बे बर'फोरनि गेदेर सिन फोरबो बैसागु बे बैसागु फोरबोनि बागै फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना? अब्ला आङो नोंथांनो फंनैसो फोरमायग्रोनानै होनोसै। ओ जोंनि बैसागु फोरबोबो होननानै बुङोब्लाथ' बयबो मिथिखागौ ओ जोंनि बे रं जालि बैसागु फोरबोआव जोङो जोङो गोसोफोरखौ माबोरै गोजोनाय मोनो बा माबोरै रंजानो गोसो जायो। सुबुंफोरा माबोरै रंजानो
औ
बे बे फोरबोखौ बारहो हरो। गिबियावनो जोङो बैसागु होननानै बुङोब्ला बैसागुखौ जोङो मोननै रोखोमै फालियो नङा होनब्ला नोंथां?
औ
गिबियाव मानसि बैसागो आर गिबियाव मोसौ बैसागु आरो औ मोसौनि बैसागु आरो मानसिनि बैसागु औ। बेखौ मा माहायाव खुंनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोङो। सैतथनि जोबथि खालाराव जोङो मोसौ बैसागो हिसाबै खुंनाय जायो नङा होनब्ला नोंथां? बे मोसौ बैसागुआव जोङो मोसौफोरखौ खौ थुखैनाय जायो नङा होनबा? बेनि थाखायनो जोङो बेयाव गोबां मुवा बेसादफोर नांगौ जायो बे मुवा बेसादफोरखौ जोङो सानसे सिगाङावनो बुथुमना दोनफैखागोन बा गलाफोरनिफ्राय ओ बायनानै लानानै फैखागोन आरोना नोंथां। बेनि उनाव जेब्ला जोङो उम बै सैदनि जोबथि खालाराव सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां ओ खा सेखाजोंहाय थुख्रा थुख्रा महराव हानानै लागोन बेनि उनाव जोङो बेखौहाय आरं जिरनानै माला सुगोन आरो बेखौहाय थाराय थाराजों न'खरनि मोनफ्रोमबो उखु बा ओ दंखल गुरि बा दैखर गुरि बा दैमाफोराव लांगोनाफोराव जोङो थेबनानै दोनगोन बा थुनानै दोनगोन आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो ओ थौ बा सारायनि हांगारखौ हख'नानै लाइ बिलाइयावहाय ओ थाव गुबै लगायनानै बेखौहाय जोङो औवा थसे दाननानै बेखौ थुख्राथाम हास'नानै बेखौ ओ आरुंजों खाथुमगोन आरोना नोंथां। बेनि उनाव जोङो बेजोंहाय बे गोसोम हांगार हख'नानै लानायखौ थाव गुबै लागायनानै लानायखौ थुनानै मोसौ नाव फोथा थुनानै होनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय
ओ मोसौनो फोनखांनायनि उनाव जोङो मोसौफोरखौ खौ ओ दैमाफोराव लांनानै थुखैहैगोन आरो ना नोंथां, जोङो बेसोरखौ थारै थाराजों जों बुस्रुनानै
औ।
थाङा जेनेबा थाबायलांनायाव थाङाबा बे थाराइ थाराजों बुस्र'नाय जायो मानो होनना बुङोब्ला? जोङो मोसौफोरादि देरालासिनो खायसेया थायोना बेफोरबायदिखौ जे बेफोर थारै थाराजों बुस्रोदो बा देरो होननानै फोथायनाय जायो आरोना नोंथां। आबै आबौमोननि होननाय बादिब्ला औ बेनि उनावहाय जोङो दैमायाव लांनाया बिसोर खौ गिबियावनो दैजों सारस्रिनो होग्रोनानै बिसोरनाव बे लाव फानथावखौ मोदोमाव सारनानै थाराय थाराजों बिसोरखौ हुब्लिरना होनानै बा बुस्रुदना होनानै। ओ जोङो दोंनैसो लावखार मेथाइखौ खननाय जायो जेरै लाव जा फान्थाव जा। बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि देर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर होननानै जोङो बिसोरखौ ओ थुखैखांनानैहाय बेखौ जोङो बिसोरखौ जोङो सानसेनि थाखाय फोथाराव उदाङै हेगारनानै दोननाय जायो। बे गोसोम बोथाखौ मानो थुयो होननानै बुङोब्ला जोङो फोथायनाय दङदि गोदोनि दिनाव ओ आबै आबौमोना बुंलांनाय बादिब्ला जे मोसा लख्राफोरा बिसोर खौ जाया जे सानसे उदाङै जोङो सुबुंफोरा बिसोरखौ जोथोन लानो मोननाय जाया। नङा नोंथां बेनि थायनो जों बिसोर बिदि जे जायाबा बिसोरखौ मोन खालामो बेनि थाखायनो जोङो फोननानै जोङो गोदोनि आबै आबौमोननि बुंनाय बादिब्ला ओ फोथायनाय दङ आरोना नोंथां। बेनि उनावहाय बिसोर जेब्ला मोनाबिलियाव बिसोरखौ खाना जायो अब्ला जोङो बिसोरनोहाय ओ फागा गोदान ओ मान बावनाय हिसाबै जोङो बिसोरनो बे एसे फुजा होनाय जायो आरो जे जों गय जरा फाथै जरा लानानै बिबार बिबार बारनैसो बाद धुुब धुना लानानै प्रसाद गरनैसो होनानै। फागा गोदान बावनाय जायो आरोना नोंथां। बे फागा गोदानजोंनो बिसोरखौ मोनाबिलियावहाय खानानै दोननाय जायो। बेफोरबायदिनो जोंनि बैसागोआ जोबनानै थाङो ओ जेब्ला बैसाग दाननि से खालारा बेनि अखानायै फैयो अब्ला जोङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां आफा नियाव आरज गाबगोन जे बे गोदान बोसोराव जोङो रावजोंबो नांज्लाय खम जाया आरो बोराय बोसोरावसो जोङो सोरनिबा गोरोन्थि मावदोंब्ला बेखौ जोङो सुद्रायनो हायो बा बिसोरजों मिनि खुसियै बे रंजानाय फोरबोआव लोगोयै जयै रंजानो हायो बेनि थाखायनो जोंङ इसोरनाव आर'ज गाबो। बेनि उनाव जोङो न'खरनि गेदेरफोर बिमा बिफा आबै आबौ आदा बाजै बा बिनानावफोर फंबायफोर बिसोरखौ जोङो जोंनि उन्दैफोरखौ जोङो अन्नाय होगोन आरो गोदोरफोरनिफ्राय जोङो बिसोरखौ मान होनानै जोङो बिसोरनिफ्राय बोर लागोन आरोना नों थां बेफोरबायदिनो जोंनि सि खालानिया बेफोरबायदिनो मान होनाय सोरखौबा अननाय सोरनोबा सोरनिफायबा बोर लानाय बेफोरबायायदियावनो जोंना बैसाग दाननि से खाला बारा बारनानै थाङो बेनि उनावहाय जोङो ओ नै थि खालारनिफ्राय जोङो मोसानाय जायो आरो ना जे सेंग्रा सिख्लाफोरा दानि ओ गोदान मुगायावहाय ओंखारनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा दाना गोदोनि रखम बोराय बुरैै ज' ज'यै मोसाला नङा होमब्ला नोंथां जै बिसोरो गोजान गोजान थाङोब्ला बोराय बुरैफोरा बिसोरजों नेनानै थाफाबाय थानो हाया जायो आरो गथ' गथायाइफोराबो बेनि थाखायनो सेंग्रा सिख ख्लाफोराहाय एक्सट्रायै ओंखारो आरो ना दाना बिसोरो जे ओ दख'ना थावसि बा ओ दख'ना बिदन गानो बेनि उनाव ब्लाउस गोज्जा आरो आर'नाइ फालि गोथां बा गोज्जा लागोन बा गासैबो ओ कालारफोरनो फोरानो थायो नालाय गासैबो बेनि थाखायनो आर'नाइ फारि ला गोन रेगे रेगां फास्रा बेनि उनाव हौवाफोरा गस'ला गुफुर बा गिन्दि गुफुर आर आर'नाइ गोथां बा गोज्जा आरो गामसा गोथां गाननानै ओ खाम ज'था सेरजा सिफ फुं जाबख्रिं लानानै ज' ज'यै मोसानो ओंखारलाङो बेफोरबायदिनो मोसानो थांनायाव सोरबाफोर अननानै जे बिसोरनो अनसुंथाइ हरो माइरं फैसाफोर बेफोरखौ जोङो नाजावनानै लानानै फैयो आरोना नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो स्नि सा सानहालागे मोसानायनि उनाव जोङो ओ बेखौ जयै लावखार ओंखाम जानाय जायो गामिसेयैनो सेंग्रा सिख्लाल' मोसादोंबाबो जोंनि ओ बिमा बिफासो जानाय बा बिबै बिबौसो जानाय जो जायो नालाय बा जोङो न'खरसेनि सानलायनानै गाजा गोमजायै बिब्दिनो लावखार ओंखाम जानाय जायो आरोना नोंथां ओ
उम
होमब्लाथ' नोंथांनो एसे फोरमायनानै होबाय नोंथांङाबो नोंथांमोननि ओनसोलथिंजाय माबोरैहाय फोरबो फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनाय जायो एसे फोरमायनानै होदो।
औ ओ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आरोना बैसागु औ। बैसागु होनोब्ला गोदो-गोदो ओ से दान खुङोमोन होननानै जों मिथियो आरोना गोदो बैसागोखौ बैसागो दानसेखौ बैसागो माने रंजा बाजायैनो खुङोमोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दोंमोन नाथाय दा जोङो बैसागु खौ स्नि सानसिमल' फालिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ना आ बेबिदिनो आ औ गोबां बैसागो फालिनाया गोबां सोलायबोनो हमबाय आरो ओ गोदोनि समाव जोङो बैसागुखौ ओ ओ बैसागु रंजानायनि सिगां जोङो स्नि साननि सिगां एबा आ जि साननि सिगां जोङो मा खालामोमोन ओ न'खर - न'खर माने ओ मोनाबिलि समाव ज' जानानै सेंग्रा सिख्लाफोरा ज' जानानै माने रिहासोल बैसागो मोसानो थाखाय रियासल एबा थियारि खालामनानै लानायखो लाखानाय जोङो नुदोंमोन आरो गोदो जों उन्दैबाथाय बेबायदि मोसानायखौ जोंङो नुदोंमोन माने ओ हौवाफोरानो औ हौवाफोरानो हौवाफोरानो दख'ना गाननानै हिनजाव जानानै जरा-जरा मोसानाय बेबायदिनो हौवाफोरा गामसा आर'नाइ बेबायदि लानानै मोजाङै देलायनानै हिन्जावफोरा ओ दखना आर'नाइ लानानै बे ओमफ्राय आरो खर'आव सु - सु फोर लानानै बेबायदिनो ओ मोजाङै देलाय मालाय हिनजाव बायदि जानानै बिसोर माने देमसि मोसायोमोन आरो सल' फोरा ओ मेथाइफोरखौ मेथाइफोरा गासिबो खुगाजों रोजाबनाय आरो टब्ला हारमुनियाम दामनानै बेबायदिनो ओ- ओ खुगाजों रोजाबनाय बेबायदि मेथाइ मेथाइफोरखोबो बिसोरो रे ओ थियारि खालामखानानै लायोमोन आरो बेबायदिनो ओ मोसानाय फोर बिसोरो ओ एक्टिं खालाम-खालाम बेबायदिनो मोजाङै मोसायोमोन आरो। बेनिफ्राय ओ बेबायदि दिनो जेब्ला बैसागुआ स'फैयो औ बैसागुआ जेब्ला स'फैयो बेबायदिनो गा बिस बिसोरो गुबुन-गुबुन जायगायावबो गुबुन-गुबुन गामिफोरावबो मोसानो थांनायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो। बेबायदिनो बिसोरो माने जोंनिबा दानि जुगाव जोङो माबायदि ओ गोदोनि गोदोनि बैसागो मोसानायाव जोङो बांसिन दिसिफ्लेनखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो आब ब्रुथिखौ बांसिन नुनो मोन्दोंमोन जोंनिया दा ओ ओ गोदो बिसोरो माने बेबायदिनो रिहासोल खालामखानानै थियारि खालामखानानैसो माने न'खर-न'खर बेबायदिनो जरा -जरा सो मोसायोमोन आरो। जरा -जरा मोसायो। बेबायदि आलाय सिलाय दानि जुगनि बायदि ब'क्स दामनानै देक वेस्टारन इन्सट्रुमेन्टफोरफोरखो दामनानै आलाय सिलाय गासैबो जमा-जमा बेबायदि मोसायामोन आरो। माने जो दानि मोसानायफोरनियाबो से दानि सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोसानायाव जोङो आब्रुथि नुनो मोना आरोना। ओ जाला माला बाललाबायनानै जेबो ओ मोसानायनि मा आं आयदा गैया मा गैया बेबायदिनो गासिबो जमा जमा ओरैनो बाललुलाबायायनानै मोसानायखौ जे नुनो मोन्दों आरो माने आब्रुथि नुनो मोना आरो औ ओमफ्राय गोदोनि दिनाव माने बेबायदिया आलाय सिलाय मोसायामोन आरो बिसोर। माने आब्रुथि मोसालांनायखौ जोङो नुदोंमोन बेबायदिनो। न'खर न'खर मागिना फैखांनायनि उनावसो गावनि गामियाव बेबायदि मागिफैनायखौ नुदोंमोन। आरो बांसिन गोदोनि दिनाव मा हरोमोन माइरंखौनो हरोमोन आरो बेबायदि फैसा थाखा हरामोन नाथाय जोङो दा मा नुनो मोनो ओ माइरंनि रांसो लायो आरोना रां लानायखौ जोङो बांसिन नुनो मोन आरो ओ बयनिबो न'खर -न'खर माने जौ - जौ ओ बेदर बायदिसिना बेबायदि एवनानै होनायखौबो जों गामियाव नुनो मोन्दों आरोना सेंग्रा सिख्लाफोरनोबो। नाथाय गोदोनि दिना बेबायदि जौ लों सोरनिबा न'खर हाबनानै बेबायदि जौ लोंनाय मा लोंनाय बेबायदि जोङो नुनो मोनाखैमोन। ओ जोबथा-जोबथा समावसो बे मा ओ मागिनानै मोनबोनाय एबा सोरबा बेबायदिनो मोसानानै जायफोर ओ अनसुं सुनथाइ मोनबोनायखौसो ओ लावखार ओंखाम जायोमोन आरो खाना जायोमोन।
औ
बैसागो जेब्ला जोबो अब्लासो जायोमोन नाथाय जोङो दा बेबायदिनो। जोङो माइरंनि सोलाय रां लायो थोंजोङैनो जों रां लाख हखायो जेराव जोङो माने आरो बेबायदिनो न'खर न'खर हाबाबो माने जानाय लोंनाय